हेलौ
खोनाबायना नोंथां?
खोनादों ना?
हो?
हेलौ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ। नोंथाङा मायबाफोर मावदों नामा दायो?
औ हेलौ।
हेलौ।
औ औ खोनागासिनो।
औ नोंथाङा दसे सम आंजों रायज्लायनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
औ। दे बिदिबा नोंथांजों आङो मोनसे टपिकनि बागै रायलायनो सानदोंमोन। बे टपिकआनो जाहैबाय जोंनियाहाय उम आबाद मावनायनि सायाव हेल' नोंथां? खोनादोंना नोंथां?
औ औ दे बुंदो।
हा?
बुंलांदो।
नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै आं।
औ खोनादों होनबा मोजां खोनादोंना दा?
नोंथांनि रावा बारा मोजां फैयाखै।
खोनादों ना?
हा?
खोनादों?
नांथा नांथा फैदों नोंथां।
नंगौ नामा?
औ साफा जायाखै।
औ नोंथांनिखौ क्लियारै खोनाबाय दङ' आङो।
हो?
नोंथांनिखौथ' क्लियार खोनाबाय दङ'।
अ नोंथांनिया एसे नांथा नांथा फैदों बारा मोजां खोनाफैयाखै।
औ दा क्लियार जाबाय दा? हेलौ।
औ।
क्लियार जाबायना?
हा?
क्लियार खोनाबाय ना दा?
खोनायाखै नोंथां मोजाङै खोनायाखै।
औ नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन आंजों?
हा?
हेलौ।
खोनाबाय ना?
औ आं खोनागासिनो।
अ जोङो होमबा आबादनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां।
औ मा आबादमोन ओरैनो?
हो?
आबाद मा आबादनि सायाव सावरायनो?
औ जोंना आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो दैज्लांनि आरो मेसेंनि आबाद मोननै आबाद मावो नङा होमबा? जेरै दैज्लाङाव जोङो माइ आबादखौ बांसिन मावनाय नुयो।
औ नंगौ
औ जों बे दैलाङाव दायो माइ आबाद मावनो जोङो ओ हाल खदालनि गोनांथि जायो हाल एवो बेनि अन अगायैबो जोङो हा खोनादोंनाा नोंथां?
औ
हेल'
औ खोनादों ना?
नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै नोंथां।
औ
हेलौ
औ औ आं खोनागासिनो। औ आं खोनागासिनो नोंथांनिखौ।
नोंथांना नेटवर्क गैया नामा?
हेलौ
औ नोंथां नोंथांनिया नेटवर्क गैया नामा हा?
आंनाथ' नेट दङ खोनागासिनो आं नोंथांनि बुंनायखौ।
नोंथांनिखौ मोजां खोनाफैाखै नांथागासिनो।
दे बुंलांदो होनबा माइ आबाद दा दैज्लांनि बागै नोंसिोरनिथिं मा मा आबाद मावनाय जायो?